ओ खोनादोंना नों हो
औ खोनादों औ खोनादों
औ औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं
ओ नोंथां नै दायो ओरैनो जिरायना दंथ'यो नोंथाङालाय मा खालामदों?
औ औ आंबो नै जिरायनानैनो दङ नोंथां ओरैनो दंथ'यो।
औ औ
ओ औ जुदि ओ नोंथाङा फ्रिब्ला जोङो दा बर'नि माखासे दोरोङारि फिथा जानाय एबा जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे सावरायजागोन नामा जे दोरोङारि फिथा फोरखौ जोङो बोरै बानायो बर'निखौ ना औ औ त' नोंथां एसे गुदि खिथा फोरमायनानै होगोन नामा जेन'बा जोंनि दोरोङारि फिथा जानाया खान्थिफोरा बोरैमोन आरो मा मा रोखोमनि फिथा जानाय जायो
औ औ हागोन औ हागोन ओ जिहेथु बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बायदि रोखोमनि फिथा जाबोदों ओ गोदोनि समाव जेरैबायदिनोखि फिथाफोरखौ जाबोनाय जायोमोन आरो आथिखालावबो जोङो बैफोर फिथाफोरखौ जाबोनायखौ जों नुनो हायो आरो जिहेतु गोदोनि समाव बर'फोरा जिहेथु आबाद गाहाय सुबुंखा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो आथिखालसिमाव जिहेथु बिसोरो गावस सोरनो आबाद मावनानै मोननाय बिदिनो माइ ब्रा माइरं जोसा माइरं बिदिनो बायदि रोखोमनि जिथु माइ आबाद मावनानै बिसोरो गोदोनिफ्रायनो रायजो जाबोराखा आरो आरो बेजों लोगोसेयैनो जोङो बैफोर फि फिथाफोरखौ जिहेथु दमासि समाव बा जोङो बैसागो समावहाय बा बिदिनो जिहेथु बोथोरनि बिदिनो गुबुन गुबुन समावहाय जोङो बैफोर फिथाफोरखौ संनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। जेरैहायनोखि जोङो बर' फोरनि गोदोनिफ्रायनो जिहेथु संनानै जाबोबाय थानाय फिथाफोर होननानै बुङोब्ला जेरै ओ फिथा लावदुम फिथा एन्थाब बिनिफ्राय थावनि फिथा जिेतु बेफोरखो जों नुनो मोनो आरो ओ आरो जोङो जिहेथु एन्थाब फिथाखौहाय जिहेथु बोरै बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनो हाग बोन जाया जोङो गिबियावनो जिहेथु जोङो माइरंखौहाय जिहेतु जों दैयावहाय सोमना लाग्रोनांगौ जायो गिसि खालामनांगौ जायो। बेनिफ्राय जोङो बे दै खौहाय जोङो फसर गारनानै जोङो गोदोनिफायनो जोंहा बर'फ्रा दोरोङारि जोंहा जिहेतु ओ उवाल गाहेन दंखायो। दोरोङारिखा बे गोदो गोदायनिफ फाय सोलिबोबाय थानाय बेवहाय जोङो बै माइरंफोरखौ जिहेथु देनानै लानाय जायो आरो देनानै जिहेथु ओ गुन्दै बै माइरंफोरखौ जिहेथु फिसा फिसा गुन्दैयाव महर सोलाय होयो। बिनिफ्राय जोंहा बै ओ गुन्दैखौहाय बै अनखौहाय जोंहा उनावहाय गिबियावनो जिहेतु साराय सारायखौ जोंहा गुदुं खालामनानै लाखायो अरावहाय। बा जोङो थावा थावाफोरबो लानो हायो। जिहेतु बेखौ गरम खालामनानै जोङो बेवहाय ओ बै अन गुन्दैखौ जिहेतु होसननानै जों बेखौहाय खोस्लिजों आरामनो जिहेथु बेलथाय बेलथाय एरनानै जोङो बेखौहाय बानायनायज जायो आरो लोगोसेनो जोङो जिहेत तु नुबोनो मोनदों जे बै एनथाब फिथायावहाय जोंहा गोबां सुबुङानो सोरबा सेनि होयो बा जोङो ओ मेथाइ गुर होयो। बा नालेंखरजों जोंहाब बिदिनो मेथाइ गुर लगायदेरनानै जिहेतु सिङाव होनानै जोंङो एन्थाब फिथाखौ थनो आरो बेनि उनावहाय जों बेखौ जाबोनाय खो नुनो मोनदों बिदिनो जिहेथु जों एथाव एनथाब फिथाया जोंहा जिहेतु थाबैनो गाज्रि जालाङा जितु जों बेखौ सप्तासे बा स सप्तानै गाहामसिम जों बिखो दोननाबो जानो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहाब बर'निनो जेरैनोकि सिथाव फिथा होननानै बुङो बा थावनि फिथा होनना बुङो। बिखौहाय जिहेतु गिब बियाव जोङो थावनि फिथा सङोबा जोङो जहेतु उवाल बा गाहेनाव जों बेखौ देबाबो जायो बा जोंङो बिक खौहाय ओ जिहेथु आसोल ओ आथिखालनि जिहेतु गोदान मुगानि जिहेतु माखासे मिलफोर जिहेतु बेवहाय जोङो सौनानै जिहेतु आथा दिहुनबाबो जायो आरो लोगोसेयैनो जोङो जिहेतुब बै माइरंखो जोङो माइब्रा माइर लानाय जायो। बेनिफ्राय बिखौ अन। खालामनानै जोङो दैयाव एसे सोमनानै बिदिनो सिनि होग्राफ्रा सिनि होबाय। बिब्दिनो संख्रि जानो मोजां मोनग्राफ्रा। संख्रि होबाय। संख्रि होनानै। जिहेथु बेखौहाय संनाय जायो आरो।
औ।
बिदिनो जेहेथु। ओ गलाय गलाय सायो सोरबा। दा बिदिनो गलाय गलाय सानानै सोरबा दाब्ला नारथ'। हमनानै जिहेतु बेखौहाय ओ सारायाव थाव गुदुं होनानै बेवहाय होनानै एवनानै जायो आरो। ओ फिथा थावनि फिथाखौहाय।
औ औ।
बेबायदिनो जोंहा आरो गुबुन फारसे दंबावो जेरैनोखि फिथा लावदुम। फिथा लावदुमखौबो जेहेथु' गोदोनि खायनो बर'फ्रा जाबोगासिनो। बै फिथा लावदुमखौहाय जोङो। जिहेथु बेबायदिनो माइब्रा माइरं आरो माथा माइरं। बेखौ जोङो लगायो। लगायनानै बेखौहाय जोङो। हुमनानै बिदिनो आराम दै सरगारनानै जोङो उवालाव बा गाहेनाव उवाल गाहेनाव जोङो देनानै बेखौ जोङो अन गुन्दैयाव बेबायदिनो लानाय जायो आरो अन गुन्दै देग्लिनाय जायो। बिनिफ्राय जोंहा। खौहाय गिबियावनो जोङो गोबाङानो सोरबा खुरै लायो। बा बिदिनो सोरबा माबा मोनसे खथा। मोनसे खथेबथेब महर लायो आरो जेनेबा। ओमफ्राय बेवहाय। जोंना गिबियावनो जिहेथु गारहा गारहा। खौहाय जोंहा दै गुदुं होनानै दोनखायो बेवहाय अराव जोंहा दै गुदुं खफ' महरै जाहोनानै दोनखायो। बेनिफ्राय जोङो बे गार हानि जा गोदोनायावहाय मोनसे औवाजों हेबनाय मोनसे आसान महरनि बेखौ जेनेबा सोनाय जायो आरो। बेखौ सोनायनि गुबै। थांखियानो जाहैबाय जाहाथे बै जों जे जायखौनिखि जोङो फिथा हमनो खुरैबा जोङो माबा मोनसे खथा दोनो बे जाहाथे ओ गारबा सिङाव बा गारहा सिङाव जोंहा जिहेतु बे हाबलाङा। बेनि थाखाय बे जिथु औवानि आ सानखो होनाय जायो आरो। बिदि होनानै जोंहा जिहेथु जि-जिनि सायाव जोङो बै फिथाखौ होसिगोन होनानै बिदिनो जोंहा खुरैबा जोङो खथाजों ओ आरामनो सुनानै बेखौहाय जोङो फान-ओ जिजों फानफ्रेनानै जोङो माबा सिं वाहाय बै जानाखि गारहा दै गुदुङावहाय जोङो सायाव खफ'आव जोङो मोननो थाखाय दोनबाय आरो। बेबायदिनो जोङो बैयावबो बि दिनो सोरबा सिनि होना जानो मोजां मोनो बांसिनानो। जिहेथु फिथा लावदुमखौ बेहाय जोङो बांसिनानो संख्रिजों जानायखौ नुनो मोनो। बेवहाय जोङो सिनि होनायखौ नुनो मोनो आरो जाहाथे दैसिब-दैसिब गोदै जायो। गोथाव जायो जानो बेबायदिनो होननानै जाबोनायखौ नुदों आरो। बांसिनानो जोङो बर'नि फिथाफोरखौ जेनेबा मागो समाव बा जोङो बैसागो समाव बा जोङो माब्लाबा जिहेथु जानो लुुबैयोब्ला जिहेथु सं ब्रबनानै देब्रबनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो जानो हागौ जे बेफोर फिथाफोरखौ जायै जानो हागौ नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथांमोननि गामियाव बा नोंथांमोननि न'खरावहाय। जिहेथु बैफोर फिथानि सोमोन्दैनो नोंथाङाबो एसे फोरमायबावदो।
औ औ हागोन नोंथां थारैनो जे बावैसो नोंथाङा जोंनि दोरोङारि माखासे जाग्रा फिथाफोरनि सोमोन्दै ओ गुवारै बरनायबाय एबा फोरमायबाय। थारैनो नोंगौ। जोंनि बर' हारि बा एबा गुबुन हारियानो होन जोंनि जि थागिबि ओ बिथांमोना एबा जोंनि जि ओनसोलनि बा जों जि मानसि हारिनि बांसिनानो बेफोरबायदि जानाय-लोंनायफोरखौ ओ जानानै मोजां मोनग्रा ओ लोगोसेयैनो जोंनि बे ओनसोलावबो नोंथाङा मख' बोनाय फिथाफोरखौ जायो। आरो बानायनायनि रोखोमाबो एसे एनै आलादाब्लाबो माने खोब जुथि होनानै जायो आरो नोंथां ना?
औ नोंगौ नोंगौ
औ औ बेनि अनगायैबो नोंथाङा जेसेबांखिनि मावख'दों बेनि अनगायैबो जेरैहाय-दाखुरा सौराय औ-औ बेफोरखौबो जोंनि हालामाव माने मैखोमै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ना जेन'बा मागो दमासिनि अनगायै जेरै बैसागु बोथोर सौफैयोब्ला बर'फ्रा दाखुरा देयो बेनिफ्राय गोबां रोखोम रोखोमनि सौराइ देयो बेफोरखौ ओ बाहायनानै आलासि सिबिनाय खान्थिया जोंनि बर'फोरनाव दङ आरोना नोंथां
औ दङ दङ
औ औ थारैनो जोंनि बर' हारिया आलासि सिबिसुला हारि आरो लोगोसे यैनो जोंनि मान मान होनाय गेदेरफोरखौ मान होनाय उन्दै उन्दैफोरखौ अननाय आरो लोगोसेयैनो जानाय लोंनायनि जि थाग थियारिथि बेफोरो गोबां मैखोमै माने बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि जानाय लोंनायजों बर'फ्रा आलासिफोरखौ सिबियो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नंगौ
बावैसो मख'नाय जेरै दाखुरा आरो सौरायाइफोरखौ माबोरै बानायो होननानै बुङोब्ला आं ओ सुंद' बुंनो सानदों जेन'बा जोङो दाखुराफोरखौ मा खालामो गिबियावनो ओ दैयाव सोमग्रोयो आरो ना नोंथां माइरंखौ आ जेरै जोसा एबा माइ माइरंखौ दैयाव एसे सोमनानै लाग्रोयो आरो सोमखांनायनि उनाव ओ मा खालामो दैखौ फसरग्रोयो आरो माइरंनिफ्राय आरो एसे एवनानै लायो साराय गुदुङाव एवखांनायनि उनावहाय जेब्ला बियो दाइनजि जौखोन्दो गुजि जौखोन्दो मोनो अब्ला बेखौ खांनानै आ दै खौ फोरानजोबालासिनो एबा बिनि आमथा आमथाखौ फोरानजोबालासिनो उवाल गाहेनाव हैयो आरो नोंथां ना
औ औ औ
औ देनानै बेखौ जोङो ओ लादुरा लादुरि खालामो माने मिस मिस देेजोबथारा आरोखि गुन्दै खालामथारा बेखौ लादुरा लादुरियैनो दोनो बेखायनो जों बेखौ दाखुरा होन्नानै बुङो आरो ना नोंथां
औ नों
आरो गुबुन फार सेथिङै जि माइब्रा गुबै बेखौहाय जोङो ओ सेम फारिखान्थियै सोमनानै बोखांनानै दैखौ फसरनानै बेखौ सारायाव एवो आरो गोरानै एवनानै बेखौ माने संख्रि होनानै एबा गुबुन गुबुन थावनाय लोमनाय होनानै जों बेवहाय माने गोरानै बेखौ फ्राव फ्राव खालामो आरोना नोंथां गोरानै थ' बे मोनसे जोंना ओ औ बे मोनसे जानाय खान्थि जाहैबाय आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंनि बर' फ्रा आरो बायदि रोखोमनि फिथा एबा ओ आथिखालनि गोनोखोआरि मुगाजों गोसारबोनाय जानाय लोंनायखौ माने बाहायसै आरो ना नोंथां? जेरैहाय फखरि होन एबा माल फवा होन आरो सिंग्रा कचुरि बायदि बायदि गोबां जाग्रा लोंग्राफोरखौ जोंनि बरफोरा जानानैबो मोजां मोनो आरोखि ओम आं सा सानो थेवबो माने जोंनि जि दोरोङारि जाग्रा लोंग्रा बेखौ जोङो संरैखा खालामनानै लाखियोब्ला जोंनि इयुननि उन जोलैफोरा फैग्रा फोरा जाहाथे सोलोंनानै जे बे जोंनि हारिनि जाग्रा लोंग्रामोन बेखौ जाहाथे सिनायथिनो हायो आं बेखौ आसा खालामो आरो जेन जों गासैबो जों बेखौ लिरथुमनानै गालांगोन एबा जोङो फोरोंनानै गालांगोन जोंनि इयुन जोलैफोरखौ ना नोंथां
औ औ
औ औ बेयो मोनसे जों जोंनि थाखाय माने जोबोद मोनसे मोजां खाबु होननानै आं सानो आरो नोंथांना
औ नंगौ नंगौ
त दिनैनि बे आयदायाव नोंथांजों सावरायनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों लोगोसेयैनो मोनथिनो मोननाय माखासे बावलांनाय जोंनि दोरोङारि जाग्रा लोंग्राफोरखौ रायखांनो मोननानै माने खोब माने साबजानाय मोनदों आरो नोंथां ना
औ औ औ
अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनजासिगोन नामा ना? औ औ नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर थाब बाय आंजों सावरायनायनि थाखाय औ दे आ आ